औ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों दा नोंथां मा खालामगासिनो दं
नों बिदिनो जे लामा एबा सामाफोराव बिदिनो दसे लामायाव बिदिनो जिरायनानै दं नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं नोंथां
नै आंबो ओंखाम जाखांना जिरायनानै दं
औ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ओंख्रिया जोंना खुमब्रा खारै ना गोरान बाथोन बिदिमोन आरो
औ औ
दा नोंलाय जाबायानो जायाखै
आं जानानै आंबो दसे बिदिनो जिरायनानै लामा फारसे बिदिनो आवगायबोदों जे जोंहाबो ना बिदिनो फवा बिदिनो न ना बाथोनसोमोन आरोना नोंथां
औ दा नों ना बाथोनबो मोजां मोनो ना मोना
मोनो नोंथां
औ दा बहा मोननाय न खालाय
अ जोंनिथिं बिदिनो सासे बेफारि बेबो गुबुननिफ्राय बायनानै बिदिनो जोंनिथिं बेबो फाय बिनयावनो एसे फुवासे लानानै बिदिनो बाथोन देदोंमोन आरोना नोंथां
अ नंगौ ननाया
औ नंगौ नंगौ
दा नाखौथ' जोङो गोबां जायो दा जोङो माखासेया नाखौ फुख्रियावनो फिसिनानै बेबायदि बोखांनानै माने हमनानै जायो आरो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो दैमा दैसाफोराव हमनानै जायो
औ
बिदिनो दुब्लिफोराव बिदि नागिरनानै जायो। दा गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जों मोनजायो आरो ना हमनानै नोंथां।
औ
दा नोंस्रा न'आव फुख्रि दं नामा
जोंनावथ' बिदि फुख्रि गैया।
औ
दा नोंस्रा ओरैनो न'आव माबाफोर फिनाय जिब जुनारफोर दं नामा जेनेबा मोसौ बोरमा दा बेफोरबायदि
औ दोङ नोंदां दंनायालाय जोंनावबो बिदिनो बोरमा बदमा दं आरो अमा दंमोन नाथाय बेखौ बिदिनो फैसा एसे नांगौ जानायाव बिदिनो फानहरनो गोनां जादों आरो दाउबोथ' बिदिनो गैला। नाथाय बेखौबो फानहरनाय जाबाय आरो मोसौ मोसौ आरो बोरोमा दं आरोना नोंथां।
औ दा बे मोसौआथ' नोंसना दङ दा नोंस्रा मोसौ गाइ बा मोसौ फिसा बा मोसौ हालुवा बा मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनलोङो नामा देनाय ऐसो बुंनाय?
औ थ' दाखालि बावै जे दिडिसेम्बराव जे बिनि फिसा जन्म जादोंमोन ‌ अब्ला बेयाव मोनजायोमोन आरो दा मोसौआ गिदिर बे जायो फिसाया गिदिर जानायखाय जाथ'नाय जाला आरो जे जोंनाव फिसा बिदिनो मानै बुदि बिदिनो मोनसे दामब्रि आरो बिमा मानै दामब्रि दङ। जे मासेया दाखालि बावै बायदों आरोना नोंथां ओमफफ्राय बे बोरमाया मासे फिसा ओमफफ्राय मासे फिसा दाखालि जन्म जादोंमोन ओमफफ्राय बोरमा मानै बिमा दं आरो। मासेया बिदिनो बुन्दा दं आरोना नोंथां।
औ औ
औ नोंस्रा बिदिनो माबाफोर न'आव फिसिनायनि फिनाय जुनादफोर दं नामा नोंथां?
औ नोंथां जुनार होनब्लाथ' जोंना बांसिन अमाखौ फिसियो नोंथां। दा मोसौबो दङ बोरमाबो दङ दा अमाखौ जोंना माने फाननो थाखायनो फिनाय जायो आरो दा अमाखौथ' जोङो नख खस्थ'आवनो जाजोबनो हाया जाहैबाय नालाय बेदरखौ दा दा फाननो थाखाय माने अमाखौ' जोंना फिसियो बिदिनो सय मास सात मास जाबा माने फानहरो आरो नोंथा।
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा अमा बुन्दि फियो दा जोंङो अमायाव गुन्दिखौ माने फिसा होनानै माने अमा फिसाखौ माने मास मोनथामसो जाबा माने फानहरो आरो दा बे अमा फिसिनायाव जोंहा दैनि आंखाल जायोबा आदार दा जोंना माइ सौनायाबो एफा बुरजा सौनाय जाया मानसिया एसेल'खाय दा
औ
गुन्दैया माने थोजोबा आरो दा बेनिख जों मा माने हारफ्र्रानि थास्थ' बिदिनो बेन्दों बेला बेफोरखौ मानो नागिरनानै मानो रुनानै बा संनानै बिदि माइरंफोर लगायना संनानै अमानो होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ दा नोंस्रालाय बोरै फिनाय जायो बिदिनो अमाफोरखौ?
जोंनाबो बिदिनो। जे दाखालिबावै जो फानहरबाय अमा जे अमानो जोंहाबो जे नोंथाङा बुंबाय बिदिनो नांगौ बिदिनो जे बिदिनो नांगौ जानाय बिदिनो गुन्दै बिसोनो आदार होनांगौ जानायाव बिदिनो गोबां हुस'ना हायो जोंबो। थास' बिदिनो बारिफोराव मोननाय थास' बे थास'खौ रुनानै आरो जे बिदिनो अफ्रिफोर थायो अफ्रिफोरखौबो बिदिनो अमानो होजायो आरोना नोंथां। हैबाय अमानो बेफ्रि बिदिनो अफ्रिदों एबा गुन्दैदों एसे लगायनानै जों होनाय जायो आरो ना ओमफाय अमानि बे माइरं माइरंखौबो बिदिनो जे मोनसे बिदिनो बै माइरं जे जावनानै जे खुन्थ्रा खुन्थ्रि मोनो बिसोरखौनो जे साव बिदिनो संनानै होनाय जायो आरो ना। दां। आरो मोसौनो बिदिनो न'आव बिदिनो बेलासिथ' बिदिनो फुङाव दोहैबाय आरो बेलासि दोस्लायबाय आरो मोनाहां मोनहाङाव जेब्ला मोनाहां जायो अब्ला न'आव लाबोबा बिदिनो मोनसे गुन्दै गुन्दै होयो आरोना आरो बेलासिथ' बयबो मोसौनो दै होयो आरो दोस्लायो आरो बोरमाफोराथ' इस इसेबां जों बोरमाखोथ' जों दै लोंनायखो जों नुनो मोना। संख्रिजों होबा बोरमाया दैखौ लोङो नाथाय संख्रि होआबा जों लोंनायखौ बारा नुथारा आरो ना। अब'स्से बोरमाफोरा गोमोन बारा खायसे खायसे खायसे गोमोन जायैखायनो मानसिदों थायोखायनो दै होबाबो बारा इसां लोंनो नामायथारा आरना गरमबाबो नोंथां।
औ
अथ' नोंथां नाहाबो बिदिनो न'आव जे दाउ दाउफोर सोगांफोराव बिदिनो फियोमोन नामा न'नि दाउफोर?
औ नोंगौ नोंथां। सिगाङाव माने दाबो दं जिहेथु बे दाउफोरखौ जों गामि ओनसोलाव गंफ्रोम न'खरावबो मोननाय जायो। दा दाउ होनोब्ला ओरैनो जोंना दाउनो आदार महरै बिदिनो माइ माइरं माइरं इं खुर बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
दा दाउ मासे दाउनिफ्रायनो जोङो गोबां दाउ खालामनो हायो। दे मासे दाउ बिदि दाउजो दाउनिफ्राय गोबां फिसा मोननो हायो जिहेतु मासे दाउजो दाउआ बिदिनो दसथा पन्द्र'था बिसथा बिदि दाउदै दैयो। आरो बेखौ समजों लोगोसे दावदै दिखांना बे दाउजोआ माने गयो आरो नोंथां दा गनानै बिदि सा ओंखारो आरो बिदिनो फिसाया बिदिनो लासै लासै देरलांबा मानो दाउ बिमाजोंनो समान समान गिदिर गिदिर जाहैयो आरो अब्लाना जों बेखौ न'आव जानोबो हायो आरो फैसा नांगौ जाब्ला जोङो बेखौ फाननोबो हायो आरो नोंथां। दा बिदिनो दाउआ बिनि फिसा आरो फिसानि फिसा फिसानि फिसा दा माने बिदिनो बिदै दैनानै फिसा होयै होयै माने बुरजा जालाङो आरो नोंथां।
औ
दा बिदिनो जोङो दाउफोरखौ फिनानै मानो बिदिनो गोबां रांखावरि माने आरजिनो हायो जेनेबा न'खराव नांगौ जानाय थाव संख्रि मैगं थाइगंबो बिदि खरसा जानो माने एसे संस'यो आरो नोंथां। बे दाउफोरखौ फिसिनानै लायोब्ला आरो बिनि आरो बेनि अनगायैबो जोङो हांसो दा हांसो होनोब्ला बयबो जायो दा बेखौ खुमब्राफोरजों जायो। दा बिदिनो हांसोखौबो फियो दा हांसोआवबो बिदिनो दाउ बायदि मोनो दा हांसोआ दाउ बिदैखो माने जानला मानला दैयो आरो ना। बिदिनो हा माबा जेराव बेरायो बेयावनो दैयो। मानो बेखौ बेनि बिदैखौ मानो जमा खालामनासो न'नि दाउफोरनो गहोनो नांगौ। इदि जायो आरो माने गावआ बांद्राय गनो रोङा आरो ना दा न'नि दाउ फोरजों गुबुनासो बांसिन फिसा ओंखार होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
दा बे हांसोखौ बिदिनो फुजा बायदिसिना मेलाफोर जाबा मान बांसिन नागिरनायखौ मोनो ओरैनो माने फाननाय बायनायाव मानो बे हांसोआ एसे प्रब्लेम आरोना बायनाय
औ
बिदि न'नि दाउखौ बांसिन बायना जायो मानसिफोरा हांसोनिख्रुय। दा हांसोखौ बिदिनो दुर्गा फुजा बिदिनो बायदिसिना फुजाफ्राव मानो बिदि पार्टि जानाय बा न'खराव खाना जानाय बेफोराव जानायखौबा बायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ
दा बेनि अनगायैबो बिदिनो सोरबा सोरबा न'आवनो जायो बिदि हांसोखौ बिदि खुमब्राजों बिदि खुमब्राजों उना जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो होनना बुंसो गारो मानसिफ्रा दा आंबो जाफेराखै अब्लाबो मालाबा जानोसै बिदि बहाबा बि हांसोफोरखौ मानो मोनोब्ला आरो बायनानैब्लाबो
औ
आ नोंसिनाव हांसो दंना गैया?
जोंनाव सिगां बिदिनो दंमोन नाथाय बिदिनो खायफाखौ बिदिनो फानहरबाय आरो जे मासे एबा मानै दंमोन। मासेखौ बिदिनो खुमब्राजों आरो मासेखौ बिदिनो फाजा बरफ जेरै बरफ माबा मोनसे बिदिनो फुजा जोंनाबो बिदिनो फैब्ला जों बेखौ जानाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ नोंगौ।
ओमफाय आरो बिदिनो जे गोबांथ' बिदिनो जानाय जायाखै अब्लाबो मासे एबा मानैखौ जों जाबाय आरोना ओमफाय बिदिनो खायसे खायसे बिदिनो बिदै दैदोंमोन जे बिदिनो बे हांसोफोराथ' गोजौआव बिजिनो खा जे बाहा बाहा बिदिनो खाथाखौ जों बर' बुङो बेखौ बिदिनो गोजौ खाना होबाथ' बिदिनो जों बे दाउआ बिदिनो बादखोनो रोंखायोखाय मानसिया बिदिनो
ओ
मानसिया गाहायावनो खाना होनाङो आरो ना बेनिखायनो बिदिनो हांसोआ गाहायावनो दैनानै बिदिनो फिसा बि बि बिदिनो फिसा बिदिनो जादोंमोन आरोना ओमफाय खायसा खायफाखौ बिदिनो बेफारिफोरा लांदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ
जोंहाबो समा जानानै फैबाय नोंथां आंनि बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथोआनो दा नोंथांमोनहा हांसो दंमोन नङासै होनब्ला
औ नंगौ
औ दा नोंथांमोनहा हांसो फिसिबाय बिदिनो हांसो फिसिनायनि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो बिदिनो हांसो बेदरजों खुमब्राजों बिदिनो हांसो बेदर फाजि बिदि मोनजाबाय नोंथांमोना दा खनसे साननोब्लाबो नोंथाङा माने हांसो बेदरखौ बोरै मोनजायो माने टेस्ट खालामनो मोनबाय आरो नोंथां ना
औ नंगौ
औ दा होमबा नोंथां दा नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिबाय अब्ला जोंहा समा जानानै फैबाय अब्ला जों बिसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै
औ गोजोनथों औ गोजोनथों नोंथां